हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
जों बे समाव बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनो
औ जागोन दे।
बर'नि हारिमुवा गोबां गोजौआव जों दिनैनि मुगायाव जोङो नुनो मोनो। आरो बेनि गुदियाव जोङो नायनो थाङो ब्ला बर'नि हारिमुवआ गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइ आफा आबै आबौ बिथांमोना गोबां बेबायदिनो नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बे समाव बिदि गोजौ नुथायाव नुनो मोनदों।
औ
बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि हारिमुखौ लाखिबोदों बेबायदिनो फालिबोदों आरो गावनि हारिमुखौ लानानै रंजादों जों बेखौ नुनो मोनो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ नोंथां ओ आंबो बर' हारिमुनि सायाव बेखौनो बुंनो सानगोन जे ओ ओरैनो नायनो थाङोबाथ' दासिमाव जोंनि बर' हारिया हारिमुनि बेलायाव बुङोबा जोबोर गोजौ थाखोआव दावगाबाय। नङा होमबा? सिगांनिफ्रायनो ओ गोदोनि समनि फ्रायनो नायनो थाङोबा जोंनि बर'आ हारिमुनि बेलायाव जेब्लायबो आवगायाव दङ ओ दा बिदिनो जोंहा बर'नि ओ गावनि जेनेबा देंखोनि बेलायावबो गावनि दामग्रा आगजुफोर दङ आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों गोबोर जोबोर गोजौ थाखोसिम आरो थ' आं बेखौनो सानो। दा जेरै ओ बर' आइजोफोरा बिदिनो दख'ना गानो फास्रा लायो बेफोरखौबोथ' गोदोनि समनि फ्रायनो बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइजोंनो ओ न'आवनो दानानै लायोमोन बेफोरखौ। गाव जेरै गोसो बिबायदि आगर बेबायदि आगर बानायनानै होयोमोन आरो लोगोसे बेबायदिनो गाबफोरखौबो मिलायनानै गावसोरनो लायो। गावसोरनो गाबफोरखौ मिलायनानै ओ मोजाङै दाना लायोमोन जोबोर समायना रमायना रोखोमै दायोमोन नङा होमब्ला दासिमावबो बेफोरखौ नुनो मोनो। दायोथ' गोबां आरो जौगाबाय दायोथ' मेसिनफोराव दासै नाथाय गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा आखाइजों गावनो दांनाय दांनाय गासैखौबो ओ बानायनानै लायोमोन आरो आरो लोगोसे बेबायदिनो ओ ओरै हारिमु होननानै बुङोबाथ' आरो बे जेनेबा देंखो रोजाबनाय मानाय बेफोरावबो बिदिनो बर'फोरा मेथाइ खन्नाय मानायफोरावबो ओ जायफोर आगजुफोरखौ बाहायो बेफोरखौबो गावसोरनो आखायजों बानायना लायोमोन। बिदिनो सिफुं। आरो बेफोर सेरजाफोरखौ ओ नोंथाङा आरोबाव बुंनो हागो गोन नामा जोंनि बर' हारिमुनि बारै
औ नंगौ थारैनो खाम, सिफुं, सेरजा। गंगोना आरो जथा आरो जाबस्रिं थरखा बेफोरो बर' हारिमुनि दामजु आरो बेफोरखौ लानानै जोंनि बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो ओ बैसागो फोरबो आरो गुबुन गुबुन बिबदिनो फोर्बोफोराव रंजायो। जोंनि बे फोर दामजुफोरखौ लानानै आरो बेफोर दामजुफोरखौ बर'फोरा गावनो गावनि आखाइजोंनो बानायो आरो महर होयो जेरै सिफुं सिफुंखौ औवानिफ्राय बानायो आरो बेखौ ओ गुदुंबा बेबायदि गुदुं बानायनाय जायो बर'नि सिफुङा आलादा गुबुनफोराबो सिफुंखौ दामो नाथाय बर'नि सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा आरो बेबो जोंनि हारिमुस जों सोमोन्दो दङ आरो बेबायदिनो खाम बेफोरखौबो गावनि आखाइजोंनो बानायो सेरजा बेफोरखौबो आरो बेफोरखौ जेब्ला दामो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा अब्ला गोबां बेबायदिनो गोसोआव गोजोननायखौ खौ मोननो हायो जेब्ला खोनासङो बेफोरनि दामनाय रिंखांनायखौ खोनायो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बेयो जोंनि हारियाव जोबोद गोनां आरो जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ खौ सोलोंनो नांगौ नोंथाङा मा बुंनो सानो
आंबो बेखौनो सानो नोंथां ओ जोंनि दानि जा बर' लाइमोनफोर बिसोरो गोदोनि बायदि नंलिया माने दायोथ' ओ गोदान गोदान जेनेबा जायफोर दामग्रा फोर ओंखारबाय बेफोरखौसो सोलोङो नङा होमब्ला त' गावनि हारिनि खौ सोलोंनानै लायोबा माबा मोनसेखौ रोंनानै थायोबा मोजां आरो आंबो बेखौनो सानो आरो आं दायो नुनो मोनदों जे गोबां जायगाफोरावनो जोंनि बर'फोरा बिदि बिदिनो ओ बेबायदि गोलोम बोथोरनि बन्द'फोराव फरायसालिफोरावहाय बेबायदि जोंनि बर' फरायसाफोरनो बिदि फैसा बेसेन होनाङा जाासे बिदिनो दामनाय देनाय बेफोरखौ फोरोंनाय जानायखौ आं नुनो मोन नों बियो मोनसे जोबोद मोजां जोंनि हारिमु जौगानायनि थाखाय होननानै आं सानो आरो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाख खिनो थाखाय बियो मोनसे जोबोर मोजां ओ खामानि बेखौ आं सानो आरो। दा बेबादि औ गोब बां ओन्दै ओ गथ'साफोरानो दायो ओ बेनि गेजेरजों खाम दामनो रोंनायखौ नुनो मोनदों सिफुं सुनो रोंनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे सेरजा हुनायखौ नुनो मोनदों ओ त' बेफोरो मोनसे जोबोद मोजां आरो जा बेनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि हारिमुवा गोजौ फारसे फैबाय थानाय समफोरावबो गोजौ फारसे ओ दावगानो हागोन होननानै आं सानो आरो। आरो लोगोसे बेबायदिनो दा जोंनि बर'नि दख'ना बेखौ बयबो जोबोर मोजां मोनो। दा बिदिनो बयबो सिनायो बियो बबे बबे हारिनि गानग्रा गाननाय जोमनाय होननानै दख'ना होननानै बुंब्लानो ओ बर'नि बर'नि होननानै मिथियो नङा होमब्ला नोंथां? थ' बेबायदिनो आरो दानि समफोराव आं सानो ओ जे बर' जुदि आइजोफोरा गोदोनि समफोरनि बायदिनो दानि समफोरावबो दख'ना दानाय मानि जि दानाय बेफोरखौ सोलोंनानै लायोबा मोजां आरो। जाहाथे ओ ओ जोंनि जोंनि बर' सुबुंफोरानो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जेनेबा ओ बांसिनै हेफाजाब होनायखौ आं लुबैयो आरो। बेनो आरो लोगोसे औ। बुंनो हागोन नों
थारैनो दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ सोलोंनांगौ जि दामजुफोर दङ' बेफोरखौ सोलोंनानै गावनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो हायो। आरो गाव गौथिखौ माने देखायनो हायो गुबुननि सिगाङाव। गावनि रोंगौथिखौ आ ओ गोजौ खालामसिननो हायो आरो लोगोसे बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौबो जोंनि हारिनि सिनाय खौ गोजौआव लांनो हायो बेनिखायनो सोलोंनो नांगौ जोंनि लाइमोनफोरा। आरो बे गाननाय जो जोमनायनि बेलायावबो गुबुन हारिनि बेबायदिनो जि जोमखो गारा लाफानो जोंनि जि जोमफोरखौ बांसिन सिन गानोब्ला गुबुन हारिफोराबो बेबायदिनो बांसिनस्राय बांसिन मोनथिनो हागोन आरो जोंनि हारिमुवा थांना थानायाव एसेब्लाबो हेफाजाब होगोन।
औ आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनियाथ' ओ जोंनिया बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया बर'आवनो गोबां ओ बिदिनो मेथाइफोराबो गोबां गोबां आलदा आलदा रोखोमनि दं नङा होमब्ला ओ बि बिदिनो खुगा मेथाइफोरा गोबां आलदा आलदा रोखोमनि दङ' आरो जोंनि बर'नि मोसानाय मुसुरनाय बे फोरबो गोबां आलाद दा आलदा रोखोमनि थ' बेफोरखौ नोंथाङा मा माखौ मिथियो अननानै खोन्थाना होनो हागोन नामा?
मेथाइफोर
औ खुगा मेथाइफोरखौ जेनेबा जोंनि बर'आव बेबायदिनो ओ गथ' बुरखायनाय मेथाइ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ मा होनो बिदिनो लावखार ओंखाम जानायाव खननाय मेथाइ बेफोरबायदि मेथाइफोर गैया होमबा नोंथां?
औ दोङो दोङो।
हाबायाव हिन्जाव गोदानखौ ओ बरायनाय मेथाइ बेफोरबायदि गोबां मेथाइ दङ' नङा होमबा जोंनि बर'आव थ' बेफोरबो जोंनि हारिमुनि मोनसे ओ गोग्गाथाव आरो जे जोंहा गावनिनो दङ' गासिबो बेबायदि होननानै आरो बेबायदिनो बैसागो मेथाइबो बैसागो मेथाइफोरावबो गोबां रोखोमनि मेथाइफोर दङ'ना।
दङ' दङ' गोबां दङ' बेफोरो बेफोर मेथाइफोराव जि मेथाइनि सिरिफोर बेफोरखो फोरियोब्ला जोङो जोंनि हारिनि हारिमुनि जि बाथ बाथ्राफोर हाबना थानायखौ जोङो मोननो हायो। बेफोर मेथाइफोराव गोब बां ओंथि गोनां बेबायदि बाथ्राफोरा जोंनि समाजनि सावगारिफोरा हाबनानै थायो जों जेब्ला बेफोर मेथाइखो खोनासङो अब्ला जोङो थारैनो जोंनि गारबोनाय समफोरखौ जोङो नुहुरनो हायो मोनथिनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ मोनसे मेथाइ दङ' लाव जा ओंखाम जा बोसोर बोसोर एबायथा।
औ बेखौ मोसौ थुखैनायाव खननाय जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ आरो बिदिनो गोबां मेथाइफोरखो मोननो हायो। बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुजों जोंनि बर' हारिमाननि बाथ्राफोरा बेरखाङो बेफोर मेथाइफोराव।
औ आरो लोगोसे बेफोर मेथाइजों ओ मेथाइजोंनो लोगोसे इसोरनियावबो बोर बिनायखौ ओ बोर बिनाय जायो होननानै बुङो नङा होमबा। बे मोसौ थुखैनायाव खननाय मेथाइआ जा दे मोसौ मोसौनि मोजां। ओ मोजां सावस्रिनि थाखाय ओ मोसौआ थाबैनो देरनायनि थाखाय जेबो बेमार आजार दाजाथों बेफोरनि थाखाय बेखौ खननाय जायो आरो माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय जायो। बेफोरखौ होनोना नोंथां। ओं
जोंनि बर' हारिमुवा थारैनो बहुद गोबां जौगाबाय आरो जों बेखौ जौगाहोबावनोब्ला मुलुगनि गुबुन गुबुन बेबायदिनो जायगाफोराव जोङो मोनथिहोनोब्ला जोङो सोलोंनो नांगोन आरो जोङो बेखौ अनसायनो नां गोन अब्लासो थांना थागोन।
औ नंगौ नोंथां। नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोनदां।
औ जागोन दोनथ'बाय दे गोजोनथों।